औ हेलौ ओ सानजौफु सानजौफु समनि नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनाय बावहरबाय
गोजोननाय थाबाय नोंथां।
अ दा नोंथांजों आं मिथिंगानि बागै दसे सम सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोनना
सावराय जागोन नोंथां सावराय जागोन दे नोंथाङानो एसे फोरमायना होग्रोदो।
औ दा मि थिंगा होनब्लाथ' मिथिंगाया जोबोद नायनो समायना मिथिंगायाव मिथिंगा होनोबा जों मिथिंगानि सिङाव थानाय बिफां लाइफांनिफ्राय बाहायो जों सुबुं माहारिया हां लानानै थांनानै थाबोदों। बुंनो थाङोब्ला जों मि थिंगानि सायाव सोनारनानैनो जिउबो खुंबोदों गोदो गोदायनि फ्रायनो ना जों सुबुं माहारिया मिथिंगायाव थानाय बिफां लाइफांनिफ्रायनो अक्सिजेन गेसखौ लायो। आरो जोंनि मानसिया हगारनाय कार्बनडाइ अक्साइड गेसखौ बे मिथिंगायाव थानाय बिफां लाइफांफोरा लायो।
औ
दा जों बुंनो हायो मिथिंगायाव गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां जिब जुनार दावमा दाउसा लामा सामा हाजो हाला दैमा दैसा बेफोर बेफोरजों जयैसो मोनसे मिथिं गा होनना जों मिथिखायो। दा बे मिथिंगायाव थानाय जिब जुनार दाउमा दाउसा बेफोरखौनो जों बेदर हिसाबै जायो। आरो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै जिउ खुंबोनाय गोदो गोदाय जों ओ गाव गावनि नांगौ जानाय जि जोम मुवा बेसाद फोरखौ मिथिंगायावनो दिहुननानै लायोमोन। जेरै गाननाय जोमनायाव बुंसै आङो गाननाय जोमनायाव जोंहा गोदो मिथिंगानिफ्रायनो एम्फौ फिसिनानै खुन्दुं लुनानै जि दानानै गानोमोन दा बेयाव जियाव जोंना गोदो गोदाय मिथिंगानि बिफांनि बिलाइ फिथाइ रोदा बेफोरखौ देग्लिनाय बिनिनो जोंहा
मुलि हिसाबै बाहायनाय
अ मुलि हिसाबैबो बाहायोमोन आरो लोगोसे बेखौ दे ग्लिनानै गाबबो गायोमोन बे बेयो से जोंहा दोरोङारि सिनायथि जाहैबाय।
नोंगौ।
दा आरो दङ फारसेथिं मिथिंगायाव थानाय बिफां लाइफां बिफां लाइफांनिफ्राय जों माखा से फिथाइफोरखौ मोनजायो आरो माखा से लाइफां हारिनि जेरै जाग्रा हिसाबै जोङो बेफोर माखासे बिलाइफोरखौ ओंख्रि स संनानै जायो। आरो दङ' जिब-जुनार जिब-जुनारफोराव जाहा माखासे खौ बेदर हिसाबै बाहायो जेरै दाउ दङ अमा बोरमा बिदिनो गोबां जिब-जुनारफोर दङ दा नोंथां आबो एसे थिंगानि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ
अ
नोंथाङा एसे बुंबावलाय आं एसे बिजियाव दङ र'
दा आं बुंबावनसै मिथिंगानि सिङावनो थानाय दैमा दैसानि बागै बुंसै। दा जोङो बे दैमा दैसाया जोंनि गामि हाथ गामियाव बो लोगोसे गोबाङावबो जा थायो जेरै जों मिथिंगायाव थानाय दैखौनो लोंनानै जों जिउ खुंबोदों।
नोंथां नों रायज्लायबाय थादे आं एक सेकेण्ड सिङाव थांना फैनो र' नों
औ जागोन नोंथां। मिथिंगानि सिङाव थानाय दा दै दैनि बागै बुंसै आं दैखौनो जोहा सुबुं माहारिया बाहायनानै थांना थाबोदों दा दैनि गेजेरजोंनो जों सुबुं माहारिया दैखौनो लोंनानै थांनानै थाबोगासिनो बयबो गासिबो दै जोंसो थांनानै थायो। दै गैयाब्ला जों जोंबो गैया होननानै बुंजायो। दैयानो जोंनि थाखाय गाहाय आरो दङ जोंहा लामा सामा लामा सामायाथ' आथिखालाव जोबोद मोजांनिफ्राय मोजांसिन जाबोनो‌ हमबाय
जादों।
गामिनि लामाफोरखौनो बुंजायो
हम
गा गोदो गोदाय ला गामिनि लामा सामाफ्रा जोबोद गाज्रिमोन।
औ औ।
ससे लामा थाबायब्लानो अखा एसे हाब्लानो लामायाव हाब्रु जायोमोन दैस्लंआव दै थायोमोन। दैस्लं जायोमोन औ दा जोंहा बेमार आजारफोर जायोब्लाबो बे लामानि थाखायनो ओ बबबा मेडिकेल डाक्टरफोरनाव थांनो गोनां जाब्लाबो जोंहा जोबां खसथ'मोन। दा बेफोर लामा सामायाबो अ लामा सामा हानथा मेलानि थाखाय मोजां जाबाय। दा बिनिखायनो लामा सामायाबो जोबोद जौगाबोबाय आरो बेबो मिथिंगानि मोनसे बाहागो।
औ औ
दा आरो मिथिंगायावनो थानाय जिब-जुनार दाावमा- दाउसा एफो खौ लानानै एसे फोरमायना होबावनोसै औ खोनादों नोंथां नोंथाङा एसे फ्रि जाबाय नामा? खोनादों नोंथां हेलौ
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
फ्रि जाबाय नामा नोंथाङा औ खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों नोंथां खोनागासिनो औ खोनादों नोंथां
खोनादों नेटवार्कआ एसे प्रब्लेम होदों उम
खोनाबायना नोंथां
मिथिं मिथिंगाजों लोगोसे जों हेलौ
औ खोनाखासिनो औ खोनादों दे बुंलांबाय था नोंथां बुंबायथादे नोंथां खोनागासिनो दे नोंथां
होनना बुङोबा जोंहा गोबां आजिखालि बिफां लाइफां बिफां लाइफाङा बिफां लाइफांखौ जोङो दानि जुगाव गोबां खम नुयोसै दाननाय बांसिनानो जोङो बांसिनानो दानो बिफां बिफां नङाबा जोंहा जिब जुनार बा जोंनि सुबुं माहारिया अक्सिजेन बा थांनानै थानायाव गोबां खहा जायो नङा होमबा
औ नंगौ
बेजोंनो जोंहा बिदुं बा गुदुं बा साननि दुंहावा जोंनि
थासारिखौ गोबां खहा खालामो जोंहा बिफां लाइफांजों लोगोसे दै बार अखा गासै सोमोन्दो बा मा होनो बेखौ ओ लोबबा गोनां
औ लोबबा गोनां
उम नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हो दे
थाङा बे बि मिथिंगानि सायाव थानाय दै दैजोंथ' जों सुबुङा थांना थायो बिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
दै दै नङाबाथ' जोङो मानसि सुबुङा थांनानै थानाया गोब्राब बा जिब जुनार जोङो दैनि गोनांथि दैजोंनो दै गैयाबाथ' जोङो जेबो खामानि मावनो हाया जोङो हमना ला दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरावबो अखानि गोनांथि बा अखानि अखा नांगौ जायो जोंहा दै नांगौ जायो अब्लासो जोङो आ बाद बा खेथि मावनायाव जोंहा हेफाजाब मोनो दै बा अखा गैयाबा जोङो जेबो आबाद बा खेथि मावनानै जोङो ओ मावनानै जानो हानाय नङा बा जोङो जिब जुनार गासि बो जोङो थानो हानाय नङा आरो
औ
थिग उ
दे बुं नोंथां
नोंथाङा एसे बुंबावदो दे
औ दा मिथिंगायाथ' गासिबो गोग्लैयो जेरै जिब जुनार बिफां लाइफां दाउसिन दाउला दैमा दैसा हाजो हाला
औ
दा हाजो हालानि बागै एसे फोरमायना होनोसै नोंथां।
औ दे
हाजो हाला बे हाजो हालानि बिफां लाइफां माखासे बिनिफ्राय बोहैनाय दै बेफोरखौबो माखासे सुबुं हारिया बेनि दैखौ लोंनानै थांना थायो आरो हाजोआव थानाय बिफां लाइफांफोरखौ सुबुं माहारिया थांनानै बेखौ बन महरै दाननानै लाबोनानै बन महरै बाहायो। आरो लोगोसे बे हाजोआवनो थानाय माखासे बिफांनि फिथाइखौ जों सुबुं माहारिया जाग्रा आदार हिसाबै बाहायो
औ
आरो बेफोरनि बिलाइफोरखौबो जों ओंख्रि महरैबो बाहायनायखौ नुनो मोनो।
औ
ओ दा माखासे गोबां हाग्रायारि लाइफांफोरबो थायो बेफोरखौबो जों सुबुं माहारियानो हिसाबै बाहायो
औ
जिब जुनाराबो रोखोमसे मिथिंगानिनो बाहागो दा बे जिब जुनारनि बागै एसे फोरमायनोसै आं जेरै जोंहा माखासे गोबां जिब जुनार फिसियो दानि बिनि गेजेराव अमाखौनो होननोसै आं अमाखौथ' जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोगासिनो बेदर हिसाबै बाहायो दा जोंहा अमा फिसिनायाबोथ' जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो फिसिबोखायो बे अमाखौ जों सुबुं माहारिया बेदर हिसाबै माब्लाबा फोरबो बा हाबा बा पिकनिक जानाय लावखार ओंखाम जानाय बेफोराव बाहाय बाहायो बेदर हिसाबै दा होनोब्ला होनब्ला नोंथां जोंहा टाइमाबो जाबाय
खोनादों
दिनैनि बे मिथिंगानि आयदाखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। अ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नाय जासिगोन औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम